औ नोंथां औ खोनादों खोनादों
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों जानखि जोंनि बर' समाजनि बाहायनाय नेमखान्थिफोरनि बागै एसे ओ सावरायनो सानदों नोंथांङा एसे जोंनि समाजनि माबादिहाय जोंङो समाजाव नेमखान्थि बाहायनाय नुनो मोनो एसे फोरमायना होनगोन
औ नोंथां दा जोंनि जोंनि गामिनि समाजनि खान्थिफोरखौनो आं एसे फोरमायनो सान सानदों आरोना नोंथां
औ औ
औ दा जोंनि समाजनि खान्थि होनना बुंङोब्लाथाय जोंनिया गिबियैनो मोननै खान्थि दंङो बा मोननै रजो मोननै समाज दंङो होनना नोंथां मोनसे जाहैबाय जोंनि गामिनिल'ओ मोनसे समाज आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि जिथुनाखि बाथौ थानसालिनि मोनसे मोननै खान्थि थायो आरो मोननै ज मोननै गामिनिजों मोनसे समाज जायो आरो नोंथां
औ औ
थिग बेबायदियैनो जोंनि समाजनि नेमखान्थिया गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन जायो आरो
जायो जायो
औ जेरैहाय जोंनि जिथुनाखि समाज होनना बुंङोब्ला जोंनि समाजा माबायदिहाय मोजां जागोन बा माबायदिहाय मोजां खालामनो हागोन गावनि समाजखौहाय माबायदिहाय जोंङो गोजौ फारसे जों जौखा जौगाहोनो हागोन बेखौ साननानैसो जोंङो मोनसे समाजखौ जोंङो दानाय जायो आरोना नोंथां
जायो जायो जायो
औ बै समाज जोंनिया सासे सेक्रेटारि थागोन बेनि उनावहाय सासे प्रेसिडेन्ट सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बेबाददिखौ जोङो आफादगिरिनि हाथारै बेबायादि माने सायख'ना दोननाय जायो आरो ना जोंनि गामिनि जिथुनिखि औ जोंनि गामिनि। ओ गोरों गोरा सुबुं सानै साथाम बा साब्रै साब्रा बेबायदि लोगो नांनानै माने मोनसे मोनसे बिबान होनाय जायो आरो ना।
जायो।
थिग बेबादिनो जोंनि समाजाव सासे नेहाथारि सासे आफादगिरि बिनि उनावहाय सासे लोगो आफादगिरि आरो
औ
जोंनि जिथुनिखि बाथौ थानसालिनि बा बायदिसिना फुजा फोरबोआव लिंक जानाय सासे दिउरि दोनखानाय जायो आरो ना नोंथां।
जायो जायो जायो।
औ बेनि उनावहाय सासे जिथुनाखि मानसि जेनेबानखि सासे मानसि दा जुदि रुंसारि जायोब्ला।
औ।
बै रुंसारि जानाय न'खरावहाय माबाफोर ओ नांगौ नामा बा माबाफोर ओ ओ बायदिसिना मदद नांगौ नामा होन बेबादि सोंग्रा सासे दोनखानाय जाखायो। ओ जाहाथे बै न'खरावहाय जिथुनिखि सुवा सुथि जायो नालाय बै न'खरा
औ।
औ बेनि थाखायनो माने सासे दोनखानाय जायो। जिहेथु ओ गुबुन मान सिफोरा थांबाङा बांद्राय। बेनिखायनो बै सासे मानसिखौ माने ओ दोनखानाय जाखायो आरो। थिग बेबादियैनो जोंनि जिथुनिखि समाजनि नेमखान्थिनि बा जोंनि जिथुनिखि ओ मानसि सायख'नाय बैफोर मानसिखौ माने जोङो मोजां मोजां नायना सायख' ख'नाय जायो बै जेब्लानोखि रायजोनि मोनसे मेल लिंनाय जागोन। ओ जेब्लानोखि मोनसे गोजाम बडि जिथुनिखि गोजाम जिथुनिखि आफादगिरि ने हाथारिफोरखौ जोंङो सेफायनानै गोदान आफादगिरि नेहाथारि जोंङो आ फज'नाय जायो। औ अ अब्लानि समाव माने जोङो ओ ओ बैसोर जिथुनिखि उम ओ सुबुंफोरखौ जोङो गोदान गोदान बिबान होनाय जायो आरो ना नोंथां।
अ।
औ थिग बेबादिहोनो जोंनिया जिथुनिखि राम रामि दङो जे मागोआव मागोनि से खालार खालि माने जोंनिया बेवहाय माने इसे मिटिं जयो आरो। बा मेल जयो। बै मेलाव हाय जिथुनिखि मागोआव खाना जानायनि मुङावहाय
औ।
आरो जोंनि गामिनिफोरा माने सेेरोजा बा उम बाब'वाफोर बोसोराव जोंनिया नैरोजा बा बेबायदि माने जेब्लानोखि राङा एसे बुरजा जोंनिया ओ जमा जागोन ओ बै रांखौ माने जोङो ओ रानना होनाय जायो आरोना।
जायो जायो।
सेेरोजाय न'खरसेयाव मानो सेेरोजा बा नै रोजा बेबादिहाय जोङो न' खर फ्रोमावबो जोङो रानना होनाय जायो। आरो नेमखान्थि होनना बुंब्ला बुंबावोब्ला जोंनि जिथुनिखि ओ बाथौनि बाथौआ जोंनिया माने मोननै गामिजों ओ ओ सरजाबनानै माने मोनसे समाज दानाय जादों आरो ना। ओ जेनेबा मोननै गामिजोंनो मोनसे आफाद दानाय जादों। बै मोनसे मोनसे गामियाव जुदि नेहाथारि दङबा गुबुन मोनसेयाव गाहाइ नेहा थारि थागोन बेबादिनो माने ओ सासे सासे माने बेबादि गुबुन मोनसे गामिनिफ्राय सासे लाबाय आरो जोंनि गामिनिफ्राय सा से लाबाय बेबादि सायख'नाय जायो आरोना नोंथां।
जायो जायो।
दा थिग बेबादियैनो जोंनि नेम जोंनि गामियारिनि नेम हिसाबै जोंनिया जिथुनिखि बैसागुनि ओ स्नि खालार खालि बैसागु दाननि स्नि‌ खालार खालि माने जोंनिया बेवहाय ओ उम ओ हाबा फुथ्लि फुजा होनाय जायो जायखौ जोङो रावना रावनि आबै आबौनि हाबा होननाय जायो आरोना।
औ औ
औ बे बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे फोरबोखौ जोंनि मोननैबो गामिया लोगो नांनानै ज' ज'यै रंजानाय खान्थिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरोना नोंथां।
औ दङ दङ
औ ओ बेनि उनावहाय जोंनि नेमखान्थि होनना बुङोबा जोंनि गामिनि नेमखान्थिया माने एसे आलादा बा जोंनिया माने जिथुनोखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो थोलायनाया ओ जेब्लानोखि जोंनि गामियाव हाय माने गोसो थोलायनायफोरा हाबा जाया लाफानो जुदि फैबाय थायोब्ला
औ
बैसोरखौ माने हमनानै हाबा होनाय जायोबा जोङो माने मोजाङै बुजायनानै ओ बिसोरखौ माने फैनांला होनानै खनफा खननै वारनिं होयो आरोना बा जोङो बिसोरखौ बुंना दोनो आरो। आरो जुदि बेखौ मानियाबा माने जों हाबा होनाय जायो आरो थिग बेबादियैनो ओ जोंहा जोंनि खान जोंनि समाजनि खान्थि हिसाबै बेखोनि बुंनो सानो दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओ जिथुनाखि समाजनि खान्थि बेनि बागै एसे फोरमायना होदो।
थारैनो ओ गोबां खोथा बुंलांबाय ओ दा आंबो एसे फोरमायनो लादों समाजनि नेमखान्थि होनोब्लाथ' जोंहा मोनसे समाज ओ सोलिनाय एबा मोनसे समाज सामलायनो थाखाय गोबां रोखोमनि नेमखान्थि जोङो बाहायनानै सोलिनाय नुनो मोनो एबा ओ खालामनाय नुनो मोनो जोङो।
उम उम
दा बे रोखोमैनो जोंहा समाज एबा गामिखौहाय बा फोसाबनो थाखाय एबा सामलायलांनो थाखाय नोंथां बुंनाय लेखा बाय दियैनो जोंहा ओ गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि बेजों लोगोसे नेहाथारि बायदि बायदि रोखोमै जोंहा बिबान होनाय जायो गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौहाय सालायलांनो थाखाय
उम
बेबायदिनो जोंहा लेङाइ आफादगिरि थायो लेङाइ नेहाथारि थायो लोबबागिरिफोर थायो। हेफाजाबगिरिफोर थायो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा गोरों गोरों गामिनि सोलोंथाइ गोनां ओ सुबुंफोरखौ ओ गोजौ सोलों थाइ गोनां सुबुंफोर खौ जोंहा बेफोर गेदेर बिबानाव गामिखौ सामलायलांनो थाखाय बिसोरखौ जोङो सायखनाय जायो नङा होमबा? औ बेनि उनावहाय जोंहा ओ जोङो बिसोरखौहाय थाम बोसोर एबा ओ ब्रै बोसोर जोङा जिखुनु जाया मोनसे ओ बोसोर हमनानै जोङो बिसोरखौ बै बोसोराव सिम खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बिबान होनाय जायो बिसोरनो बेनि उनाव जोंहा बिसोरो गामि सामलायलांनाय होनोब्ला जोंहा जानाखि ओ जोंहा बायदि रोखोमै जोंहाथ जोंहा आ लिरनानै दोनखानाय थायो नालाय गामियाव बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन गामियाव गुबुन गुबुन नेमखान्थि जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नंगौ
थिग बेबादिनो जोंहा समाज सिबिनो एबा समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोंहा गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि नेमखान्थि दानानै दोननाय जायो लिरनानै दोननाय जायो दा बेफोर जानेखि जोंनि समाजनि नेमखान्थि सालायलांनायाव समाज खुंलांनायाव जानेखि समाज जोङो नुनो मोनो नेमखान्थिफोर बेफोरनो जादों जोंहा गाहायै जोंहा जेरावनाखि ओ समाज मोनसे जानायावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि मेल मिथिं खुंनाय जायो नङा होमबा औ बे मेल मिटिंआवहाय जोंहा बे मेल मिटिं माबादिहाय जागोन माला जागोन मेला बेखौ खोन्थानो थाखाय जोंहा सासे हाल माजिबो थिनानै दोनखानाय जायो नङा होमबा
औ
औ जायनिखि बेयो खोनथाय न'खर न'खर गामि गामि दिनै मिथिं दङ गाबोन मिथिं दङ बिब्दि बेनि उनाव जोंहा जानाखि मिथिङाव बै मिथिङाव जोंहा फैनो थाखाय न'खरनिफ्राय सासे सासेबाबो बे मेल मि थिङाव गामिनि समाज नि मिथिङावहाय सासेबाबो नुजाफैनांगोन जानखि बेयावहाय सासेबो नुजाफैयाब्ला जोंहा बेवहाय ओ जानाखि जरिमना जरिमनानि बायदिसिना जोंहा नेमखान्थि थायो समाजाव नङा होमबा
औ औ
औ औ बेफोरबो मोनसे जरिमाना बेनि उनाव ओ जानोखि जोंहा गामि एबा समाजाव थानसालिफोरावहाय खामानि मावनो जोंहा ओ जानोखि मागो दमासिफोराव खामानि मावज्लायो ज' ज' गामिनि सुबुं फोरा बैयावबो जुदि ओ बायदि रोखोमनि जोंहा नुजाथिनो हायाब्ला सुबुं फोरा बेवहाय जोंहा खामानि मावनायाव ओ सागान लानाय जायो जायखौ जों बुङो सिगनेसार नङा होमबा
औ
औ बेवहाय जोंहा सिगनेसार लानानै जायनि न'खरनिफ्राय ओ जायनि सुबुंनि सागान गैया बै सुबुं लाहानायाव थांनानै जोंहा ओ, बैसानियावबो जोङो जा जरिमना लाहैनाय जायो जायखौ जों बुङो फायेन नङा होमबा
औ औ
औ औ बेबो मोनसे ओ समाजनि नेमखान्थि नङा होमबा
औ
औ बेनि उनावहाय जोंहा नेमखान्थि होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोन बावो जेन जेथुनाखि सासे ख्लाया ओ ओ गुबुन सेंग्राजों खारसनलाङोब्ला दोनखारलाङो ब्ला बै सिख्लाया दायमारि आजासिम जोंहा गामियाव फैना मोनि बेफोरबायाददि नेमखान गासिबो जोंङो नुनो मोनो एबा खालामनाय जायो दानि जुलि जायासिम एबा ओ दाय मारियासिम जोंहा दाय मारिनाय मोनसे नेमखान्थि थायो। दायमारि मारियासिम बै जोंहा बै सिख्लाया जुलि जानो मोननि जोंहा नेम खान्थि दंङो जेब्लासिम दाय मारिगोन अब्लासो जुलि जानो एबा जुलि खालामनो हागोन बै हौवासालानि न'खरा बैयो सिख्लाखौ बेबादिबो जोंङो नेमखान्थि नुनो मोनो बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा ओ नेवथा नेवथा जानायनि बेलायावबो बिब्दिनो जोंहायो बेयाव थाजायागौमानि जोंहा बै सिख्लाया बिमा-बिफा बिमा-बिफानि न'आव फैनो मोननि बेबो नेमखान्थि मोनसो
औ।
औ ओ बेबादिनो जोंहा नुनो मोनबाबो मानसि सुबुंफोर थैयोब्ला रुंसारि जायोब्ला बै न'खराव जोंहायो गासिबो गामिनि मानसिफोरानो न'खरसेयाव सासेबाबो थांनाङै बेफोरबादिबो मोनसे हुदा एबा नेम जों नुनो मोनो समाजखान्थियाव औ बेनो दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ गोजोन्थों औ।